औ खो
अ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो दैबानानि सोमोन्दै रायलायनोसै नङा होमबा नोंथ'
औ जागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा दैबानानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होगोन नामा दैमाया माबोरै जायो मानि थाखाय जायो
ए जागोन नोंथां दै बानायाथ' जोंहा नोंथां गुबैयै जोङो दैबाना बुङोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव जे जुब जुब अखा हानाय बा नांनायनिफ्राय बाराद्राय अखा हानाय अखा हायोब्लानो जोंहा दै बानाया जायो नाथाय आथिखालाव जोङो दैबानाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो मोननै रोखोमै जानायखौ नुनो मोनो मोनसेया जाहैबाय जोङो मिथिंगायारि जानाय जोङो दैबाना आरो मोनसेया बुंनो थाङोब्ला जोङो मानसिजों बानाय दैबाना बुंनो हागोन आरो जोङो मिथिंगायारि जानायजों जानाय दैबानायाथ' जोंहा जे दैज्लां बोथोराव नांनायनिफ्राय बारा अखा हाब्लानो जोंहा दै बानाया जायो
औ
आरो मानसिजों बानायनाया जाहैबाय जोंहा माब्लाबाानो बांसिनै जोंनो बेनि गोहोमखौ नोगोर सोहोराव बांसिन नुनो मोननाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जेब्ला अखाया हागोन बा एसे अखा हाब्लानो जोंहा नोगोर सोहोराव दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो जाउना जाहैबाय जोंहा ड्रेनेज सिस्टेम जोंहा दै थेंग्रा लामा गैयिनि थाखाय जोङो बियो दै बानाया जायो आरो दा बेबायदिनो नों थांमोननि ओनसोलाव बा नों थाग्रा ओनसोलाव मिथिंगायारिजों जानाय बा मानसिजों बानायनाय जानाय दैबाना बबे मानसेया बांसिन गोहोम गोग्लैनाय बे नोंसोरनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जायो नोंथां मोनसे फोरमायना हो।
औ औ जागोन नोंथां आ आथिखालावथ' जोंनि जायगायाव दा दैबाना जानाया जानायखौ नुनो मोनलिया दैबाना जायो। जोबोर गोबाव जाबाय जेब्ला जों उन्दै उन्दैमोन बै समाव दै बानाया माब्लाबा माब्लाबा जायोमोन दा बैफोर जायगा फोर जोङो गोदोनि दिनाव जोङो दैमाखौ बान्दो थेनाय होननानै बुङोमोना बान्दो थेनानै जोङो माखासे बांद्राय जानाय दैफोरखौ आवथेनानै लायोमोन आरो। दा बैफोर बान्दोफोरा माब्लाबा समाव दैया बारा जानानै बैफोर बान्दोआ बायफ्लंनानै गामियाव लोमसाव फैनायखौ जों नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ जोङो माखासे लहा बा फाखका लुनानै जोङो स सुइस गेट बानायनाय खौ जों नुनो मोनबाय दा बेफोरनि थाखाय जोङो आथिखालाव फोरखौ आबुङै लाखिनानै जोङो देबाना जानायखौ होबथानो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। दा बेखायनो दा जोङो दैेबानाखौ आथिखालाव जोंनियाव नुनो मोनलिया होननानैनो आं बुंनो हायो आरो। माब्लाबा समाव जोंनि खाथि खालायाव भुटाननिफ्राय दै आगारनानै हरोब्ला माखासे लोमसावनायखौ नुनो मोनो। दा बेखौथ' जोङो मानसिया बानायनानै होननानै बुंनांसिगोन ओ गोदोनि समाव जोङो बान्दो बायनायखौ ओ थिंगानिफ्राय जादों होननानै बुंनांगौमोन आरो मानोना बे हारसिङैनो बायफुंनाय जायो। दा भुटाननिफ्राय फैनाया जोङो मानसि हगारनायनि जाहोनाव बेफोर दैया जोंनि जायगायाव लोमसाव फैनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेफोरखौ मानसि बानायनाय होननानै बुंनांगोन आरो। दा अब्लाबो आथिखालाव जों गोबां बोसोरानो जाबाय दैबाना जानायखौ नुनो मोनदिया आरो दा जोंनि गामियावथ जाफेरखायाखै होननानै बुंनांगोन। दा बेखिनियानो आरो दा नोंथांमोनथिं माबायदि दबानाफोर जाफेरबाय नामा?
अ नंगौ नोंथां। ओ जोंनियावबो दैबाना जायगाया एसे बोसोरनै बोसोरथाम बेबायदियानो जाहैबाय। ओ जोंनि ओनसोलाबो बिदिनो ओ दैब' बुंनो थाङोबा मा ने हायेन ओनसोलानो माने हायेन ओन सोल आरो हायेन हाजो मोननैबो दं आरो जायनि जाहोनाव अ माब्लाबा बे हाजोआव अखा हायोब्ला बा बे गोजौ ओनसोलाव अखा हबा गोजौनि दैया हरखाब थाबैनो गाहायाव फैनानै लोमसाव फैयो।
औ
बेबायदिनो जोंनियावहाय गाहाय ओनसोलखाय ओ माब्लाबा माने माब्लाबा माब्लाबा बोसोराव बांद्राय एसे अखा बांद्राय बारा हायोब्ला ओ न'बां लोमसावो आरो न' बां लोमनानै बिदिनो ओ न' दैबाना लोमनायजों बिदिनो जिबौ जिबाद फैयो खानस्रि खानस्रि बिदिनो माबा आ नाफोरबो मोननाय जायो आरो दैबाना जायोबा सिथ्लायावनो।
अ
बिदिनो बिदिनो जायो आरो लोगोसे जोंहा दैबानाजों माखासे गोबां माखासे मुलाम्फाबो जों मोननो हानायखौ जों बुंनो हायो ओ जोंहा खाथियाव हाजो दं हिसाबै जोंहा जेब्ला दैबाना जायो अब्ला जों बिदिनो बोहै दै बोहैबोनाय ओ लामाजोंहाय जोङो बन दालाय गोरान बिदिनो बिफां गिदिर गिदिर गगुनानै फैयो। अब्ला जों बेखौहाय ओ दै सायाव बाथाय बै दैखो खाथियावहाय थांनानै बेखौ दिरुजों हाय हरो बा माबाजों गन लहा खानानै ओ सुरो बेखौ बोखांनानै बेजोंनो ओ बोसोरनि नांगौ जानायखिनि बन बा माखासे कादफोर बेखौहाय जोङो बेनिफ्रायनो दिहुननानै लानो खाबु मोनो आरो। जायफोरखौ जोङो न' बां लुनाय बिदिनो गग्रा थग्रा लोगोसे ओंखाम संनाय एरियावबो बाहायनो हाबाय।
औ
ओ लोगोसे बेनि अनगायैबो जोंहा बे दैबाना जायोब्ला जोंहा ओ माखासे समाव आबादफ्राबो मोजां जायो मानोना हाजोनिफ्राय फैनाय हासारफ्रा जोंहा बिदिनो बिलाइ थिलाइ हाग्रा बंग्राजों जोंहा गोबां हासार फैबायायो नालाय माइफ्राबो आबादफोर गोबां मोजां जायो आरो।
ए
ओम ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो जोंहा नाफ्राबो दैबाना जायोबा बांसिन मोनो बोसोरावहाय जायखौहाय जोङो
बिदिनो बयबो गामिनि मानसिफ्रा हमनानै फानो आरो फोराननानै जोंहा नाफाम देनानैबो जानो मोनो। बिदिनो आरो आरो नोंसिनिथिंथ' बांद्राय जायाखै होनदों आं। दैबानाया बे दैबाना जायैनि बा अखा हायैनि बिबाङा खमायलांदों जानांगौ नोंथांमोननिथिं जे नोंथाङा मा
औ जोंनिथिं अखा हानाया खमायाखै अखाया हाबाय थायो नाथाय जोंनि जायगाया गोजौ होननानै बुंनांगोन आरो जोंनिथिं दैमाफोराबो गोथौ गोथौआनो दा दैमाफोरा जोंना अखा हायोब्ला दैमायावनो गलांजोबो आरो दैमाया दै मानि हाया गोथौ खाय मानि दैया आबुं जाया आरो बियो लोमसफैनो खाबु मोना बेखायनो जेसेबां अखा‌ हायोब्लाबो जोंनियाव दै्लोमफोर नुवा नाथाय दैमाया जोबोद गोख्रै दाहार जानायखौ जों नुनो मोनो आरो सोरबा मानसि थांफ्राङोब्ला बेयाव बुखार जानाय बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो दा ओरैनोथ' गामियाव लोमनायखौ जों नुफेरा बेनोसै आरो
औ औ औ औ आथिखालावथ' जोङो टाउन सोहराव बांसिन दैबानानि गोहोमखौ जों नुनो मोननाय जायो नोगोर सोहोरफ्राव बिरादनो जेरैबो
औ
लामा गोथे जानाय जेरै जेखिनि हाजो ओनसोलनि नोगोर सोहोरफ्रावथ' जोङो बेबायदिनो हाजोआव अखा हायोबा गाहायाव जमा जाफैजोबो दैफ्रा जायनि जाउनाव गोबां जाम बायदिसिना फरायसालिखौ बन्द' खालामनाय अफिसफोराव बन्द' जानाय बेबायदि जोङो जाहोनफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा नोंथां नोंथाङा सानो नामा बेफोरनि सायाव जोङो सरकारा माबाफोर बिथांखि बा मा राहा लायोब्ला जोङो बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो नोंथाङा बेखौ माबा जेनेबा नों
औ जागोन औ जोङो आथिखालाव बांसिन गामि ओनसोलाव जोङो दैबाना बांद्राय नुनो मोनलिया नाथाय टाउन सहरफोराव जोङो खौ बांसिन नुयो आरो दा बेनि जाहोनानो जाबाय जोंना टाउन सहर दा बांसिनै बे दै जों नुनो मोनलिया दै माखासे ड्रेनफोर बानायनाय नाथाय बैफोर ड्रेनफोरा बांसिनै जाबोर जाथोर बायदिसिना गारजानाय मुवाफोरजोंसो आथिखालाव आबुं जानानै थानायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय बेफोर ड्रेनफोरजों दैया गलां'नो थाखाय
ड्रेनफोरा आबुं जानानै लामाफोराव बा हा सायावनो गोसारलाबायनानै जोङो दैबाना सोमजिहोनायखौ नुनो मोनो आरो दा बेफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला सरखारा बैफोर जायगाफोराव माखासे जाबोर जाथोर गारनायफोरखौ जोङो होबथानांगोन आरो बैफोर जायगाखौ जोङो फोसाबनायनि राहाखौ जों लाबाय थानांगोन आरो अब्लासो दैया मोजाङैनो बोहैलांनो खाबु मोनगोन गुबुन हादरफोराव जोङो दै बाना होननायखौ एसेबां नुवा गुबुन जायगाफोर मानोना जाबोर जाथोरफोरखौ जों जानला मोनला गारनायखौ नुनो मोना जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि ड्रेनफोरा गाज्रि थासारि ज' जानायखौ नुनो मोना आरो बेनिखायनो गुबुन हादोराव जोङो दैबानाखौ ओरैनो जालाबायनायखौ नुवा नाथाय जोंनि भारत आरो आसामाव जोङो गोबां दैबाना जानायखौ नुनो
औ नोंगौ नोंथां बेबायदिनो जों नों बुंनाय बदिनो जोङो माखासे दड्रेन फोराव बा लामा सामा जोङो बायदिसिना प्लास्टिकस् प्लुस टिक बेजों लोगोसे जाबोर जुफोरखौ जोङो जोंनि मानसिफ्रा जोङो माने साना हवालासिनो जोङो दाखोर दालाफोरखौ गारो जायनि जाहोनाव जोङो बेफोर जमा जानानै दाखोर दालाफ्रा जोङो ड्रेनाव जमा जानानै गलाङो ओ जाहोनाव दै अखा दैबाना जायोबा बा अखा हायोब्ला जोंहा बेफोर जोंहा ड्रेनफोर खौहाय ओ ब्लक खालामनानै दोनो जायनि जाहोनाव दैफ्रा थांनो मोना ओ जायनि थाखाय दैया जमा जानानै जोंहा दैबाना जानाया गोरलै जायो बिनि थाखायनो ओ जोङो सरखाराथ' सरखार बिथांखि लाबाय थागोन बिनि अनगायैबो जोङो गाव गावनो सांग्रां जानांगोन गावनो लकेल मानसिफ्रानो माने एवे जानांगोन जे जोङो अ जेरावखि मेरावखि मा होनो दाखोर दाला बा प्लास्टिकफोरखौ जोङो जानला मोनला जाहाथे माने गारलाबाया जायनिफ्राय जोङो दैबानाखौ बा जोङो दै लोमनायनिफ्राय एसेबाबो रैखा मोनो
औ
जोंहा समाबो जाबाय नोंथां जोंहा बेखिनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय
दे जा गोजोननाय थाबाय नोंथां सम मोनोब्ला जोङो उनाव रायलायफिननोसै दे
औ जागोन नोंथां